हेलौ
हेल' औ नोंथां बाथौफोरनि सोमोन्दै ओ दङ जिरायनानै दङ।
नोंथांजों आङो न'आव माबोरै रां आरजिनो हायो बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन।
अ सावराय जागोन नोंथां।
नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना न'आव थानानै एसे एनै रांखौ बोरै आरजिनो हायो
औ हागोन जोङो जिउआव जुदि थांना थानांगौब्लाथ' आरजि थारनांगोन नङा होमबा नोंथां? दा जोङो न'आव बायदिसिना खामानि मावनानै आरजिनो हायो। रां रुफा खामायनो हायो। बेफार फालांगि खालामनानै बा गाव जिउआव माबा मोनसे मोजां खामानि नायगिरनानै बेनिफ्रायबो जोङो रां आरजिनो हायो।
औ
आरो आथिखालाव गोबां रां आरजिनो थाखाय गोबां माने बाहेरायाव थांनानै खामानि मावहैनाय बेखौबो नुनो मोनो। बायदिसिना कम्पानिफ्राव थाहैनानै मावहैनानै रां आरजिनायखौ नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां?
औ
दा थिग बेबायदिनो गामिफ्रावबो हाजिरा मावनाय खामला मावनाय बेबायदिनो रां आरजिनायखौबो नुनो मोनो। आरो आथिखालाव माने गोदोनिख्रुइ एसे माने आथिखालाव बांसिन माने आं जोंफोर माने बेफार फालांगि खालामनानैबो रां आरजिनायखौ नुनो मोनो मैगं थाइगं फाननानै न'आवनो मैगं थाइगं गायनानै आबाद मावनानै जोङो ओ बाजाराव फाननानै रां आरजिनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ
बेबायदिनो जोङो गावबा गावनि जिउखौ जोङो मोजाङै जिउ खुंलांनो हायो। आरो बेबायदिनो आर्जिनायखौ नुनो मोनो आरो
औ
दा नोंथांमोन नोंथाङा बो बेबायदिनो न'आव माबायदिहाय माने माबाफोर खामानि मावनानै रांफोर आरजिनो हायो नामा? मा आरजिबाय थादों नामा?
औ हायो जेरै ओ दाउ दाउ दाउ, अमा, हांसो फिसिनानैबो रां आरजिनो हायो।
औ
फ्राय ओ मैगं थाइगं मैगं थाइगं गायनानैबो ओ रां आरजिनो हायो।
उम
नो हायो बाजार ओ बाजाराव बाजारफोराव बिनिफ्राय थाइलि ओ थाइलि बिफां गायनानैबो बिनि फिथाइखौ जोङो फानहैनो हायो।
औ
बायदि बायदि ओ बुस्थु माबानानै जोङो माबानो हायो आरो फानहैनो हायो। नि रां आरजि जिनो हायो।
आरो
आरो आरो जेनेबा जों आइजो आइजोफोरा न'आव थानानै जानानै दि जानानै रां ओ रां आरजिनो हायो।
अब्ला आथिखालाव होमबा नोंथां। थाङा बुंलाय जे आयजोफ्रा ओ रांखावरिनि बिथिङाव एसे माने मा मा खामसोनानै नोंथाङा मिथिगौब्ला खोन्थासै मा मा खामसोनानै माने रां आरजिनायखौ नुनो मोनो हिनजावसाफोराबो बा आइजोफ्राबो
आजिखा ओ आथिखालावथ' आइजोफोरा बहुत गोजौ थाखो खौ न'आव थानानैनो रां आरजिनो हायो। जेनेबा एम्फौ फिसिनानै एम्फौ एम्फौ फिसिनानै एम्फौ खौबो जों फाननानै रां आरजिनो हायो आरो ए हनि बि ओ जेनेबा एम्फौनि बे खुन्दुंजों ओंखारो। एम्फौ स्थोब बेखौबो जोङो जेनेबा ओ फाननो हायो। फान्नो हायो जि दानानैथ' फाननो हायो। बेनिफ्राय जेनबा उम
आरो बायदिनो ओ बायदिस ना दकान गलाफोर होनानैबो जों आरजिनायखौ नुनो मोनो। आंनि नोंथांनि मटे नोंथाङा मा सानो बेबायदि आइजोफ्रा खामानि मावनानै रां आरजिनायखौ नोंथाङा ओ मोजां मोनदो ना मोनाखै माने मोजां जादोना जायाखै होननानै नोंथाङा मादि सानो?
मोजां मोजां जादो मोजां जादो। ओ साफ्रोमबो आइजोफोरा बाहेराव हरनानै रां आरजिनो थांनो हायाना? जायनि थाखाय इसोरो ओ जेनबा आइजोफोरा न'आव थानानैनो बायदि रोखोमनि रां जे आरजिनो हायो। बेफोर बहुत मोजां जादों आथ रो आथिखालावबो बुहुत गोजौ दावगालांनो हमदो।
औ
नोंथाङाबो मायबा खामानि नोंथाङाबो मायबा खामानि मावनानै एफा एनै रां आरजिनो
अ आंबो ओ हायो। आंबो ओ मोनसे प्राइभेट फरायसालियाव हाबनानै बेयावनो ओ एसे एनै रां आरजिगासिनो। ओ फोरोंगिरि महरै माने खामानि मावनानै। आं रां आरजिगासिनो। दा बेनि अनगायैबो मालाबा सानो जिउआव मोजां मोनसे खामानि नायगिरगासिनो आरो बेबायदिनो नायगिरनानै जेब्ला मोनगोन मोजाङै मोनबावब्ला बेदिनो सानदों आरो रां आरजिनानै जिउखौ दैदेन माने जिउ खुंलांबाय थागोन होननानै।
औ अ
अब्ला नोंथाङा नोंसोरनि गामियाव नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा? मानेस मोजांसिन माने ओ माबायदि हिन्जावसाफ्रा हिन्जावसाफ्रा बा आइजोफ्रा माबायदि रां आरजिनानै खामायगासिनो दङ नोंथांनि ओनसोलफ्राव? एसे बुंना खोन्थाना होनो हायोना?
जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलफोरावथ' बिदि एमान माने गोदोर ओ गोदोर बिजनेस जेनेबा गैया देसन जोंनि ओनसोल एरियाव। अब्लाबो जेनेबा हाजिर जा माइ गायनानै दा खामायगासिनो दोङो आरो
औ।
बाय बिदि जेनेबा सिख्ला आइजोफोरा औ ओमफ्राय सिख्लाफोराबो गायो ओमफ्राय दा आ आ। दिनै जेनेबा काटिं लानानै जि सुनानै ओ। सुनानै बेफोरबायदि हायो
औ। आरो ओरैनो जिउ खुंनाय औ। दखानफोर होनानैबो
दखान जेरैबायदि
औ।
बा न'आवनो केक बानायनानैबो रां खामिगासिनो
औ औ औ।
बेबो मोनसे जिउ खुंनायनि मोनसे राहा माने रां खामनायनि रां आरजिनायनि मोनसे राहा आरो सोरबा सि दानानै रां आरजिगासिनो बा खामायगासिनो सि दानानै फाननानै नङा होनबा?
औ
गोबां जोङो गाव माने खामानि मावनानैबो जो रां आरजिनायखौ रां आरजि बुजिनो हायो आरो। आंबो सानो बेबायदि बिदिनो साफ्रोमबो माने बिजि माने एंगेजा खामानियाव नांथाबनानै बेबायदिनो रां आरजिबो थायोब्ला थारैनो जों मोजाङै न'खर दानायाव बा माने मोजां मानसि जिउ खुंनायफ्राव मदद होगोन होननानै आं सानो आरो।
नंगौ नोंथां आरो बहुद जौगानोबो हायो। आरो नै
दा आरो ओ रां आरजिनाय नाया आरो
मा -मा आरजिबावनो हायो आरो आरो नोंथाङा सानो नामा गुबुन जायगाफ्राव माने कम्पानिफ्राव थाङा लाबासिनो गावनो माने बिजनेस बेफार खालामनानै रां आरजिनाय -आरजिनो- आरजिनायखौ बांसिन मो मोजां मोनोना गुबुन जायगाफोराव कम्पानियाव थाहैनानै आं खामानिखौ बांसिन मोजां मोनो। आं सानदों माने ओ गावनो मानि न'आवनो थानानै बेफार फालांगि खालामनानै जथ'खा खामायनो हायो।
ओ नोंथांजों र' नोंथांजों रायज्लायना आं मोजां मोनबाय आं उनफोराव नोंथांजों रालायबावगोन।
अ जागोन दे।
अ अ
अ दे।